हेलौ
खोनादोंना ओ खुलुमबाय नोंथांखौ औ ओ दायो जोंनि टपिकआ दिनैनिया जाबाय बर'नि हारिमु।
औ
अ नोंथाङा बेनि बा गै माबाफोर बुंनो हागोन ना?
औ हायो आङो दायो बे समाव आङो एसे बुं बुंग्रोनो सानबाय। आरो बिनि उनावहाय नोंनि नोंनि फ्राय एसे मिथिनो मिथिना लानोसै दा बे समाव आं बुं बुंसै ओ बर' हारिमु होनोब्ला जोङो जोंहा जोंनि हारिमुखौ नायोब्ला जोङो जोंनि आजै आजौनि समनिफ्रायनो जों नायोब्ला जोंहा जोंनि हारिमुनि जाहा गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय जानाय जोंहा गासैबो दं दंजोबखायो आरो जों राव राव राव हारिबो जोंहा दंजोबखायो। आ दा दामनाय दुनायखौ निफ्राय नायोब्ला जोङो जोंनि बर' हारिमुखौ निफ्राय लायोब्ला ओ जोंहा खाम सेरजा सिफुं जथा बेफोरो जोंनि बर' बर' हारिमुनिनो बाहागो गोग्लैयो आरो जों गाननाय जोमनायनि जों नायोब्ला हौवाफोरा गामसा आ ओ इन्दि हिजों गाननाय गस्ला आरो हि-हि-हिनजावफोर फोर नायोब्ला हिनजावफ्रा दख'ना ओ आर'नाय फारस स्रा
औ नंगौ नोंथां बुंनाया
आरो बिदिनो आरो जोंनि आरो गोबांफोर दङ आरो जोङो जानाय लानाय जानायफोरनिफ्रायबो जों नायोब्ला जों नुनो मोनो जेरैहाय जोंनि जानायफोरा बांसिनानो जोंनिया अनला
औ
आरो नारजि दोलो अमा आरो बे अमा बेदर बिदिनो बायदि बायदि जोंनियाव बहाय जोङो औवा मेवा मेवाइखौबो अनलाबो जानो हायो बेयो आरो बायदि बायदि रोखोमनि जों संनानै जानो हायो। दायो बे समाव आङो नोंथांनो दा नोंथांनो बे समखौ होनाय जाबाय।
औ नोंथां बुंनाय गासैबो खोथाफोरा नंगौ सैथो बर'हा जोंनि आंगो ओ जानाय लोंनाय दामनाय देनाय गान्नाय जोमनाय राव गासैबो आंगो दंखा हायो नायनो थाङोब्ला बर'नि बे ट्रेडिसन गाननाय जोमनाया जेरै हौवाफ फोरा गामसा आरो बेबायदिनो वास कट होननानै जे बुङो इन्दिनि बा आर'नाइ स्टाइलनि बेफोरो नायनो जोबोद समायना आरो जोबोद समायना नुयो बेफोर गाननाय जोमनायखौ ओ जोंनि बे बर' आइजोफोरा दानाय जायो। आखाइजों दानाय जायो बेबो मोनसे से बरनि थाखाय मोनसे मोजां बाथ बाथ्रा आरो नायनो थाङोब्ला जोंनि बे आइजो माहारि सिख्लाफोराहाय गाननाय बे बिदननि दख'ना रेगे रेगां फास्रा आर'नाइ बेफोर गासैबो जोबोद नायनो समायना बेफोर खौ जुदि सासे सिख्लाया हिनजाव माहारिया गानोब्ला जोबोद नायनो समायना नुयो आरो बेल'नङा बर'नि बे ट्रेडिस नो मोसानाय ओ जेरै बागुरुम्बा बालाहामा दाउस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बेफोर गासैबो जोबोद समायना । जेब्ला गासैबो बे मोसाखावरिफोराहाय मोनसेल' मोनसेल' जोमग्रा जेरै बिदननि दख खना जोंनि बे ट्रेडिसनेल आरो फास्रा आरो आर'नाइफोरखौ लानानै जेब्ला गासै गासैबो समानै मोसायो बागुरुम्बा बेबायदिनो जोबोद समायना नुनो मोनो । आरो दायो नोंथाङाबो मिथिगौ जानो हागौ जोंनि बे बर'नि ट्रेडिसनेल मोसानाय बागुरुम्बाया जेरै मुंदां मुंदांखा जादों ओ बेयो मोनसे बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ बाथ्रा जोबोद ओ गनायथाव बाथ्रा । ओ जे बर' हारिया जौगाबाय थादों आरो बेबायदिनो जौगाबाय थाथों आरो जानाय लों नायाव बिदि बुंनो थाङोब्ला बर'हाबो गावनि आंगो जानाय लोंनाय दंखायो जेरै दायो नोंथां बिथाङा बुंबाय बर'फ्रा अनला जायो अनला दाउ अमा नारजै अनलानि औवा मेवाइनि अनला बेफोरबायदि गासैबो बर'नि बे जानायफोरा दायो गुबुन हारिनियावबो गोसारदों गुबुन हारिफ्राबो दायो बर'नि बे जानायफोरखौहाय मोजां मोनदों आरो खोनानो थाङो जे गुबुन हारिफ्राबो बे बर'नि जानाय लोंनायखौ जोबोद मोजां मोनो आरो मोनसे बेबायदिनो जाबाय थानो लुबैनाय बे भाबा फैयो । दायो आं नोंथांनिफ्राय आरो माबाफोर मिथिबावनो लुबैदों नोंथाङा खोन्थानो हायोब्ला?
औ नोंथाङा जोबोद मोजां बुंलांबाय ओ जोंनि हारिमुनि एसे ओ बस्थ' खौ जोङो ओ गुबना गुबुनारि गुबुनफोरनो माने जोङो फानबो फाननाय बेफार फालांगि खालामनायफोरखौबो जों नुनो मोनो जोंनि ओ दानाय लुनाय जोंनि आखाइजों बानायनाय बेसादफोर जेरैहाय
औ
मा होनगोन दखना जि जोम बायदिसिना इन्दि जिजों दानाय आरो आखाइजों बानायनाय मुरा सियार थिग बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि बानायनायखौ जों मोन नुनो मोनो आरो जोंनि हारिमुआवहाय ओ ना नाफोरखौ जेब्ला सायो अब्ला जों बेफोरखौ आखाइजों बानायनाय बेसादफोरखौबो जों नुनो मोनो जेरैहाय ए खखा अकास
सें औ
आरो खबाय बे जोंङो ना गुरनायफोरावहाय ना हमनायावहाय जों बेफोर बेसादफोरखौ बाहायो आरो बेफोर जोंनि गासै हारि आरो
औ नोंगौ नोंनाय बुंनाय खोथाया
औ जेब्ला जोंङो ओ जेब्ला जोंङो माइरंखौ जोंङो सस साफा खालामो अब्ला जोंङो बेखौहाय जोंङो दालाद दालारजों सान्द्रिजों सालिनाय जावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो बेफोरो सब जोंनिनो आजै आजौनि समनिफ्रायनो आखाइजों बानायबोनाय मोनसे बेसादफोर बेफोरो ओ बेयो जोंनि हारिमुआवनो सैबो गोग्लैजोबो
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया
हा नोंथांङा आरो माबाफोर बुंबावनो
उम जेरैबायदि दायो नोंथाङा बुंदों आद खाइजों आखाइजों दानो आग खाइजों बानायनाय बेबायदिनो बेसादफोर दानि बेबाय दानि मुगायावबो ओ गामि गंखनाव बेबायदि दंङ ओ आबै आबौमोन जाया बेबायदिनो औवानि आइजें आइज आइजें आइलाफोर बानायो आंबो नुनो मोनदों जोंनि गामियावहाय आंनिनो नख खाथियाव ओ सासे आबौ दंङ बेबो औवाजोंनो लाइक गिसिब हेबो‌ मुरा खबायाइ जेखाइ सान्देंगा बेफोरबायदि हेबो आरो नाम ओमफ्राय दा जोंङो नुनो मोनो सानदेंगायाबो गोबां ओ खामानिफोरावहाय बाहाय ज जायो जेरै ओ गामि गंखनाव माइ नाब्लाथाय माइ जावसो जावनाय बेयावबो बाहायनाय जायो आरो दानि जुगाव सान्देंगावखौहाय बे बेदर फोराननाय ना गोरान फोराननाय बेफोरावबो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो ना आरो बुंनो थाङोब्ला बे बर'नि बे इन्दि जि दानायफोरखौबो नुनो मोनो गामि गंखनाव ओ इन बि न'आवनो लाथा एम्फौ लानानै खुन्दुं थावख्रि लुनानै। खुन्दुं बानायनानैहाय इन्दि दानायखौबो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबां बर'नि दख'ना, लांगा दख'ना, बिदन दख'ना आरो फास्रा आर'नाइफोरखौबो दानाय नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरा बेबायदिनो दानानै। हि फोरखौहाय फाननानै गावनि न'खरखौ बेंगासिनो आरो ग बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर'नि गुबै आगरानो जादों दावराइ आगर दावराइ आगर आरो हाद आरो मावजि आगान बेफोर दङ बेफोरखौ दायो गुब गुबुन हारिफ्राबो दायो बे जोंनि बे जोंनि बर'नि गुबै आगरखौहाय गावनि ओ गावसोरनि जिफोराव दानानैहाय बेबायदि लानायखौ नुनो मोनो ओ बे बिसोरो बिस सोर बेलेग गुबुन हारिफ्रा जोंनि बे आगर। खौहाय लानाय। खौ जों जोबोद नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जुदि सोलिबाय थायोब्ला। गुबुन हारियाबो बर'नि बेबायदि ओ आगरफोरखौहाय ला गोन आरो आसारखान्थिफोरखौबो लानायखौ नुनो मोनदों जेरै दायै नुनो गुबुन हारिनि सेंग्रा। फ्राबो जोंनि बे बर' हारिनि आर'नाइ। खौ जोबोद लानायखौ नुनो मोनो।
औ।
आं सानो आरो बिस सोरबो जे जोंनि बे आर'नाइ खौ नुनानै जोबो मोजां मोनो लाइक आर'नाइ आ जाबाय आरनाइखौ जों जोंनि बर'हारियावहाय गुबुनखौ मान होनाय। फोरावबो बाहायनाय जायो बरायनाय मान बावनाय बेफोर गासैयावबो आर'नाइखौ बाहायनाय जायो नाथाय दायो गोबां गोबां गाबनि आर'नाइफोर ओंखारदों गुबुन गुबुन रोखोमनि नाथाय बियो जोंनि गुबै नङा जोंनि गुबै गाबनि आर'नाइआनो जादों गोजा आरो गोथां जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोगासिनो दङ। दा आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबाव नो हागोनना?
बाथ्राखौ बुंनानै। आङो एसेयावनो फोजोबनो सानदों ओ दिनैनि जुगखौ जोङो दिनै जौगाफु जुगखौ जोङो नायोब्ला। ओ गोबां जोंनि हारिमुफ्रा। जुदि जों जोंनि मानसिफ्रा जुदि बे जोंनि ओ जोंनि हारिमुआव थानाय बे बेसादफोरखौ जुदि बाहायाब्ला बियो लासै लासै गोमालांनाय हमनाय नुनो मोनदों मानो होनोबा बे जौगाफु मुगायाव बयबो मानसिफ्रा ओ जौगानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन बेसादफोरखौ हाय। गुबुन गुबुन जि जोम गुबुन गुबुन डिजाइननि बेसादफोरखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जुदि हारिमुखौ फोथांना लाखिबाय थानोब्ला अब्ला जोङो ओ हारिमुआव जि जि बेसाद मुवाफोर जि राव भाषा गान्नाय जोमनाय बेफोरखौहाय जोङो डेलि बेसिसाव जोङो ओ माने हदायनिबो ओ समाव माने बाहायनाय बाहायोब्ला जोङो बेखौ हमथाना दोनबाय थानो हागोन। नाथाय दिनै दिनैनि बे बे जुगाफ मुगाखौ नायोब्लाथ' फैबाय थानाय ओ नैजि थामजि बोसोर फोरनि उनावहाय गोबां आलादा माने ओ गुबुन बेसादफोरखौहाय गुबुननिखौ लानाय बेखौहायसो जोङो नुनो मोनगोन बायदिखौ आङो सानो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां बुंनाया।
आङो आंनि बुंनो गोन आांखौ आङो बेसेयावनो दोनथ'
औ औ नोंथांजों राइज्लायना जोबोद मोजां मोनबाय हामबायसै।
हामबाय